खोनाबाय
खोनाबाय खोनाबाय गाबोन नांगौलै नोंखौ मा मा उम होनबा दिनै मा फैयाखै
आङो दिनैनिखौ निमाहा होदो आङो मोनसे दाबसे जायगायाव सासे बिदाया जोलुर जोनो लिंलांनायखाय जोहैदोंमोनलै।
आच्छा गुन-गुनथं गन्थं गुरुबनाय माबा होनाया सावगारि सालंहोनाया
खाफाल गारजि गन्थ'आनो गुरोबबोजोबबाय जि बेफोरबो जोब्बाय बेबायदि जाबाय थांनानै गोरोन्थि जानाय बायदि मोनबाय आं। देरहानाया देरहास्लाबोसैलै।
जेनलायबाय ओ दाख्लै सेगलाव जेनबाय दिबो से गलावनो जेनबाय
उम जेननायल' देरहानायानो गैया मा जाबोवनांगौ जाखो
फुंनिफ्रायनो
फुंनिफ्रायनो
फुंनि नयथानिफ्राय गु बाजिनिफ्राय नोंसोरो मथा मथि माबानि सि खोनागोन स्नि बाजिसोआवनो। स्नि बाजिआ सं सिखारनानै उम इसोरो फुंनि माबायाबा संजायाबा दा नङाबो संजायाबाबो साफोरबाबो लाल साहाबाबो लुनानैबाबो लोंनांगोन ना
होनोमबाथ' गाबोन जालायथारसै सिखारनांगौआ
खि ओरैनो जिसे बाजियावसो सिखारो नोंसोर गाबोनथ' गाबोनथ' उफाय गैया सिखारनांगोन।
गाबोन जों मैया मोनथिखानायखायसो सिखारखायाखै से बाजिनिफ्राय जागोन नालाय। सिखारखायाखै ओंखायनो। गाबोनथ' गु बाजिबाय जा जागोन ना ओंखायनो एसे सिगां सिखारगोन जोङो सिन्था खालामनाङा। ओमफाय आइजोफोर
आयजोफ्रा फैबाय। दिनैनिफ्रायनो मालाय आयजोफोरनाथ' मालाय थाब जायो।
बिसनाथ मोसाबाय थाग्राना जायो थाबा।
उम।
जोंनाबो गाज्रि नङा जादों माथो सानसेनो एसे एसे।
जायोब्रा दिनै दिनै नों आरो मोसाबा साबसिन जाबावगौमोन।
दिनैथ' जागौमोन औ गोसोआव थासिनगौमोन बावनायालाय बारा बावाख खै।
उम।
गाबोन बालाय मोसानसै गाबोन। गाबोन हागोन बायदि मोनदों।
नै नै नै नै दाउ माखासे
दाउलायनो दाबो लाया दाउआबो?
आंहा जाललाया मा जाना दं गाबोन ओ अमा आदार
आद बेबो बिदि जे माबा जालायबाय।
थास रुना होबाय
थास' रुनो हायोलै थाब देरो थास
हो?
थास'जों थाब देदथारो थास जों माबा लगाय इसे इसे लु। बुरजा नङाबाबो इसेसो रुजायो बुरा नङाबाबो। बोथिब्रै बोथिबासो थांनाय। खेबसेनो दहाय बुरजा लु रुनो बोथिब्रै बोथिबा थांनाय।
गाबोन बेखौनो मावफैनांसिगोन बायदि मोनबाय आङो।
दसेल' खाथियाव दं दंखायोना बे अमा खाग्रायावनो दं दा थास'आ
मेनला दंनायाथ दङ दङ
हाब्रुना लायदो
उम आरैबायदि गार जि अबस्था जाबायलै गारियाबो अके खाख्रा होनजोबबाय अमा आदार गैला बेराफारसे माबायाबो गारिनिबो थाव सोनो हाबावलालै। माबायाव ओ रिजारभआव सां थाम सालायबाय माला जोबगोन बुंनोनो हाला बेखौनो बोबथिंगासिनो थाबथाबा थाबथाब थारथोंसैलै होननानै सोमबायाबा ओमफ्राय थाबथाहां थाबथाहां
थाबथाया थाबथानाय नङा थाबथाया थाब माला थाब नाय नङा
दिनै दिनै सेजौसोनि सोनो हाबाबो
उम
एसे गाबोन सानसै थांलाय फैलाय अमा आदार होथावथाव खालामनो हागौमोन गाबोन। जायखिजाया फुङावनो फैगोन आङो।
गाबोन फुङाव फैगोन ने?
खारबोगोन आङो बे अमा आदार रुनाय बन थ गैयालै
नाथ'
ओ बना बैयाव आं माबाथिंनो बे अमा खाग्राथिंनो बन दालाय मेरला दंलाबायमोन ओमफ्राय अखायालाय
अखा सिजोब्बायना उम बनाथ' बाहायबो दङ खना खनला बुथुमबा बा अखा सिबायनै होमबाबो माबाजों नोङो औवा बनजों नो हायो जोङो औवा ब'ना। औवा बन दान सदो गथा
उम उम
दाब इथानि अदाब खालामदो खनायाव खनायाव ओरै औवासुंजों खालाम फै
बैयाव बै अखा हायाबथ' होजों बानायजाबाय।
अखा हायाबा अबे अमा आदार होग्रायाव औ खालामनो हायो। अखायाथ' हा सानाव हानाय नोङा।
हा
हानाय नङा बायदि मोनो माथो गाबोन सानाव।
आथ' मोजां आरो हायोबा नै माबायासो जारला जासै हायोबाथ' प्रेक्टिसा सिख्लाफोरा फैनो
फैनाय नङा।
नायाव बोरै फैगोन बिसोरो?
बिसोरो अखाखौ नागारनायखौ नेगोन बिसोर अखायाथ' एफाग्रोब गोबाव हाद्राय नोङा एसे माबाफोर जागोन आरो गोबाव जागोन। जों मोसा गोरनो हायो।
मोसाग्रोनथ' हायो। बेनो फानो फोरोंगिरिया थांफिनगोन ना आ गाबोन खावसे सानदुआव थागोन उम जिनै बाजिसिमल थागोन।
जिनै बाजि हाब गाबोन मा बाराय बेना माबा दं नामा? गाबोनथ' सुखुबारसो सुनिबार अ' न'आवबो आ ना आलदा फोरोंबावो?
उम
मा मा फोरोंङो बेलाय न'आव?
बेनो सिफुं
सिफुंबो फोरोङो बिसोरो ए जि फोरोंजोबो मालाय न'आवनो। खुलि खाबाय।
उम
गोजान गोजान फो सोलों फैथारोना बेनावबो।
गावसोरनिथिंजाय खाथिनि टाउननि गथ'फोर फैयो दोनफैयो ए सिनि थाउननि जाहैबाय नालाय
बिसिना टाउन जायगा जाहैबायना बे गाबोन बिमाबाथ' बिदि फुङाव सफैथारगोन जोंना फोरोंगुरा गा फोरोंगुरूआथ' गामोन फुङाव सफैथारगोन बेयो
हम जारला जि दानो हरबाय गामसा बोसोरसे जानोसै
गामसा दानो हरदों?
नो ओं जिखनो दास्लाबजोबनो हायासै बिसोरो दानो दानो होनै होनै ने दा खुन्दुंखौनो लायफिनांसिगोनसो बे जाबाय बेयावनो दानोसैलै नैबयावनो हम
बे जि दाग्रा बानायनो होननाया माथो बानाय फैयाखै नामा दबो?
सोलाबालै सोलाबासै माने ओरैनो मानसिफोरा रोङा बेखौ मानि बियो बे जेकाटआ बेंगलनिसो नालाय बे फ्रेम जेनेबा फ्रेमाबो बेंगलनि नालाय बेनि आगर माबा माबा खालामा नायनाय सिटेम सिस्टेमाबबो बे बेंगलनि मानसिफोर माबा रोङा आगर दानाय मानायखौल' रोंगोन आरो ओमफ्राय बेखौ बसायनाय मानायफोरखौ खौ रोंजोबा
रोङा रोंजोबा आलदा जाबाय नालाय
खौ बानायबाय थाग्रा मानसि नांगौ बेंगलनि ओमफ्राय बेखायनो बिसोर सोलाबोना लाय माबायावसो फैसिगोन ओरै नैजिद' फाव सो फैसिगोन।
ब्रै नैजिद'
द' नैजिद' दहालागै सैयैसिगोन नैजिबा नैजिद' उम उम ओइस बे सानसो दंबावो बेसोर बसायफैबासो। जारसिगोन न'आवथ' गैला आरो गामसा मार मोनस बुंबावो इन्दि सि दान होननानै फसायनो नागिरनाय थाब दङ बेबो दाबो
लाबोयाखै ना दंखायो दंखायो बे इन्दि सिनियाबो।
इन्दि सिनियाबो बायखानाय माबा बसाय बसायफैनांगौ दङ मोननै बेबो बसायफैयाखै। माने बानायग्राया नो जायबा बसायफैग्रा बेनो मेसिनजों हानो हाया आखायानो बौनानै बिराद गोबाव थाबायनो मावनो हायाखैमोन ओमफाय दा हामबाय मावनो हासिगोन होनहरदोंमोन दाख्लै ओमफाय दाबो गैया साननैसो थांनानै थांसै होनबाय गैया नै। ए बिदिनो बिराद गोबाव जाबाय
ए बेथ' गोबावानोसै बौनाया
उम एह बेै साननैसोनि गेजेराव बोरै हायो थाब थाब बानायनांसिगोन। बे बे नैजिबा नैजिद' जारलासो जानोसै। नाबो बावदोंसो नोंसिनिया सानसे मावबावनांगौ सानसे मावनानै फोजोबजोबनांगौ सानसेयाव।
सानसेयाव हानाय
उम फेराय फेराय माबा खानांगौ। ओमफ्राय फ्राय ओरै साइद साइदनि होथेनांगौ थाबावबाय औवाया थोगोनना थोया?
बेनोथ' औवाया
साइडनिया
दा बे दुमनांगौआ
हो
दुमनांगौआ
औ दुमनांगौआ
औवाया थो बै जों थोहोसै बे
थोहोनसै बेथ माबाबासो थोगोन। ओ ससेल दुमबासो थोगोन ओमफ्राय फुल दुंमबाथ थोनाय नङालै। गोजौसिम दुंबा गोजौसिम। साइड साइडनिया जिं जिंनिया।
ए बेखौ गोजौसिम गोजौसिम लाथारगोन।
नङाब्ला सारसनगोना बे।
गोजौसिम लायाबा हाब बिनि सिङाव सारस'नाया सारसन फ्राय बै गोथां माबाखौ होयोबा।
ओ।
सारस'ननाया सिय स सससल' सारस'नो सारस'ननाया। ससे ससेल' सारसनो।
उ नायसै र' लोगो गोथां नेटखौबो नांगौआबो गोगोम
बेखौनो सोंहरनो होबानो माबागोन मोजां नंगौ नङाबा गोजौ होबा। एसे बोरैबा नुगोन
हो र' नायसै। साननैसो थानानै मा खालामनो हायो ए। दिनैजिगु जि गु नैजि नैजिसे नैजिनै बानायथारनांसिगोन बे साननैसोनि जोंनि गेजेरावनो बानायनांगौ।
बानायनोबोथ' सानसेल' ए गामोन बेलासियाव ओ।
थेवबो मावनो हागोन।
गाबोन बेलासियाव दे। समा जाबाय दे। उ